हेल
औ
दों ना?
औ औ खोनादो नोंथा
दायो जोंङो जोलुद गेलेनायनि बागै एसे सावरायनि दे
औ औ सावरायजायो दे
ओरैनोथ' जोलुदखौहाय साबेसे सुबुंजों गेलेयो?
ओ बेखौ नोंथाङा आंनिसिम सोंथि सोंदों नङासै न
औ औ
ओ ओरैनोथ जोंङो जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बा जोलुर गेलेनायखौ नायनो थाङोब्ला जों रोखायै नुनो मोनो जे जोलुरखौ बा जोलुर गेलेनायाव गासै ओ बै जोलुर फोथाराव गासै ओ सा जिसे जोलुर गेलेगिरिफोर थायो। ओ बि बिनिनो सा जिया बै जि जोलुर गेलेनायनि जि जायगा जि फोथार बेवहाय जोलुरखौ ओ गावजों गाव सिखलायनायनि गेजेरजों गेलेयो आरो सानै बा मोनसे हानजानिफ्राय सासे गेलेगिरिया बै जायखौ जोङो जोलुरनि ओ मा होनगोन बेखौ ओ गल सोनाय बा जोलुर खौ जेराव जोहरनांगौ बै दराव बा दरजा मोखाङाव सासे ओ गेलेगिरि थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबादिनो ओ रोखायै बुंनो थाङोब्ला जोलुर गेलेनायाव गासै साजिसे गेलेगिरि फोरा बाहागो लायो।
दायो जोंनि बियो बर'फोरनि गेजेरावहाय माबायदिहाय बियो जेनेबा जागासिनो जोलुरफोर गेलेनायाहाय बेनि बागै मा-माबाफोर एसे।
औ नोंथाङा जि सोंथि खालामदों आं बिनि बागै बुंनो सानदों। ओ दायोथ जोङो बर'फोरनि जि जोलुर गेलेनायनि सायाव जि बाहागो लानाय बा जि जौगाफुबाय थानाय जि थासारि बेखौ नायनो थाङोब्ला जोङो ओ बांद्राय जौगादों होननानैबो बुंनो हाया। नाथाय गोदोनि गोदोनि समाव जि बर'फोरनि जोलुर गेलेनायनायनि जि थासारि बियो खोब गोग्लैसोनायमोन, नाथाय आथिखालाव एसेब्लाबो जौगाबाय होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो ओ बर' बर'निफ्रायनो जोंनि आसाम हादोरसा बा जोंनि भारत हादोर बा जोंनि रायजोआरि हादोरसाफोरनि जानानै जों बर'नि गेलेगिरि फोरखौ जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव ओ बाहागो लानाय नुनो मोनो जेरै आं मुंजों बिदिन्थि होनो सानो हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर' बिथांमोना ओ। बर'निफ्रायनो जोंनि बर' हारिनिफ्रायनो। साफा साफा जाफुंसार जो-जोलुर गेलेगिरि हिसाबै ओ रोखा बिदिन्थि जानानै थालांबाय दिनैनि समाव। बेखायनो ओ दिनैनि समाव बर'फोरा जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेवहाय एसेब्लाबो दावगाबाय होननानै आं सानो। ओ बे समाव आंबो नोंथांनिसिम जोलुर गेलेनायनि बागै फंनैसो बाथ्रा मोनथिनो लुगैदों नोंथांनिफ्राय
दे सोंनो हागोन दे नोंथां।
औ नोंथाङा ओ जि जोलुर गेलेनाय बे जोलुर गेलेनायनि बागै आंनो फंनैसो बाथ्रा फोरमायनानै होगोन होनो हागोन नामा जेरै जोलुर बेरनाय गेलेनायावथ गासै स जिसे गेलेगिरिफोर थायो बेखौ आं बुंखाबायानोसै ओ नाथाय बिनि उनाव। बै सा जिसे गेलेगिरिफोरा जोलुरखौ माबोरै गेलेनानै बाहागो लायो आरो जोलुर गेलेनायाव मा मा ओ नेमखान्थिफोर दं बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन, नोंथाङाथ' सोंदों फुटबल बल गेलेनायावहाय माबायदिहाय ओ आयेनफोरखौहाय उम बाहायो जेरैहाय नोङो बल होबथाग्रा बा बल हमग्रा जायखौहाय जेनबा बे बल हमग्राया जाहैबाय बियो खालि आखाइजों हमनो मोनगोन बियो जोनोबो हागोन नाथाय जाय गल हमग्रा नङा जाय गेलेगिरि बिसोरो खालिबोल' आथिंजोंल' जोनोम जोनो हागोन बियो। आरो हमनो मोननाय नङा। बलखौहाय आरो बेबायदिनो गोबांथार बेबायदिनो मोनसे नेमखान्थिफोर दङ। जेरैहाय गुबुन बेरेखा हान्जानि गेलेगिरिया नैबे जे मोनसे ओ बिनि बेरेखा हान्जानि जे होबथाग्रा बल होबथाग्रा सुबुं बेखौ जुदि एसे दावखोनानै थायोबा बे मोन से थानायनि मोनसे आयेन दङ। बेजोंहाय बेखौ ओ मोनसे अपस‌ माबा हमनाय जागोन। जेरैहाय ओ आग आ गोरोन्थि हमनाय जागोन बेया आवगायना थानाय बेबायदि मोनसे नेमखौ हमनाय जागोन। आरो बेबादिनो गोबांथार आयेनफोर दङ जेरैहाय गोजा बेबायदिनो आरो आर दंबावो गोबांथार रुल्स आरो बेहाय माखासे ओ जासफोरबो दङ। जेरैहाय बिसोरखौ बिसोरनि नेमखान्थिखौहाय ओ थि खालामनो थाखायहाय सासे ओ रेफारि सुग्रा थायो।
औ औ।
आरो‌ सासे माखासे सानैया जाहैबाय हो बिदिनो सानै दंबावो ओ बिसोरो बे ओ खेयाले गेलेनायनि जे मोनसे नेमखान्थि बेफोरखौ बिसोरो
मानिनानैसो
मानिनानै सोलिनांगौ जायो।
औ औ। औ थारैनो नोंथाङा जि जोलुर गेलेनायनि बागै ओ जि- ए- मा होनो नेमखान्थिफोर दं बेखौ ओ आंनिसिम फंनैसो फोरमायनाय ओ फोरमायबाय थारैनो नंगौ नोंथाङा जि नेमखान्थिफोर खौ फोरमायदों बेखौ जोङो ओ जोलुर गेलेनायाव ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ जेरैबादि नोंथाङा बुंदों बल होबथाग्रा बा बलखौ सिख'ग्रा ओ बिब्दिनो ओ बै फोथाराव बल ओ ओ जे ओ जोलुर गेलेगिरिफोरजों उन उन खारफानानै बिसोरो ओ जोलुर गेलेनायनि जि नेमखान्थिफोर बेफोरखौ उन संनानै फारि संनानै थारैनो मोजाङै गेलेदोंना गेलेयाखै बेख' बिखौ। नायबिजिरग्रा ओ बो दङ बि खौबो नोंथाङा बुंदों आरो ओ फोथारखौ नायनानै ओ फोथारनि सिनखौ ओ बला बारदों मानसिया बारदों बारा बिफोरखौ नायनाय माखासे नेमखान्थिफोर दं बिफोरखौ नों थाङा खोब मोजां भाबै बुंबाय। ओ बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओ बे समाव आं नोंथांनिसिम आरो फंनैसो बाथ्रा मोनथिबावनो लुबैदों ओ नोंथाङा आंनो दानि जि जाखांफुनाय आरो गोदोनि ओ बिब्दिनो मुंदांखा ओ साब्रै साबा बेफोरबा नो जेसे हायो एसेबां ओ जोलुर गेलेगिरिफोरनि मुं होनो हागोन नामा आंनो ओ मख'जाथाव मुं।
रैनो जोंनि बर'फोरनि ना ओरैनो
नङा जों औ औ गासैखौबो लाजागोन आरो
औ औ दायोथ' गोबां थार बेबायदिनो जोलुर गेलेग्रानि गेलेगिरि मुंदांखाफोरनि नामफोर दङ' जेरैहाय जोङो बुंनो हायो फेेले बिथाङा ब्राजिलनि जानानै अवार्ल्ड काप खौ देरहादों। बेबायदिनो माराद'नामोन दङ'। बिथाङा आर्जेेनटिनानि। बिथाङाबो बै समनि मोनसे राफोद गेलेगिरिमोन। बिथाङाबो बुहुमनिनो सा से मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि। आरो बेबायदिनो दायो गोबांथार बेबायदिनो मुंदांखा नामफोर दङ जेरैहाय नोङो मेसि दङ रनाल्द' दङ। बिथांमोनहा गोबांथार बेबायदिनो जोंनि जे जोलुद गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय बेबायदिनो थुलुंगाखांहो होदों बिथांनिमोनै बे बेबायदिनो गोख्रों नाजानायजों बिथांमोना जेरैबायदि गेलेबोदों बेबायदिनो गावसोरनि बे नाजानायनि बे मोनसे थुलुंगाखांहोनाय बेख खौहाय जोंनि जेल दानि जोलुर गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय गोबांथार थुलुंगाखां होहोदों आरो
औ औ थारैनो।
औ
ओ नोंथाङा हा जायफोर जोलुर गेलेगिरिफोरनि मुंफोर लादों थारैनो नंगौ बिथांमोना जोलुर गेलेनायाव जोबोरैनो मुंदांखा ओ बिथांमोननि मुंखौ जों ओ बाख्नायनानै बाख्नायगनो हायि बादि जानानै थायो। मानोना बिथांमोनानो जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ गासै मुलुग दरबारावनो सिनायथि होदों दिनैनि
औ औ औ औ
औ औ ओ दा नैबे समाव ओ जोङो ओ जोलुर गेलेनायखौ माबादि ओ गोसो होनांगौ जोंनि बर लाइमोनफोरा बिनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा माने जों बर' लाइमोनफोराबो बा जों बर' समाजसि हिसाबै ओ माबादि नोजोरजों जोलुर गेलेनायखौ नायोब्ला ओ जोंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि सायाव ओ जों बर' हारिया गोख्रोंसिन जाबोगोन होना होननानै नोंथाङा सानो?
औ औ नोंथां नोंथांनि सोंनायखौ आंबो बेबायदिनो आंनि मोनदांनायजों होनो नागिरदों जेरैबायदि दायो। सोलिफुगासिनो दङ जे मुलुगनां जोलुर बादायलायनाय बि बेबायदि मोनसे बादायलायनायावहाय जोंनि बर' जे जोलुद गेलेगिरि बिथांमोनहा एसे गोसो होनांगौ। मानो होम बा जेरैबायदि जोङो मुलुगनााङावनो मोनथिजागोन बेबायदिनो जाय बिथांमोन थाखाय जाय मोनसे हादरा मोनसे बे मुलुगनां बे मोनसे जोलुर बादायलायनायावहाय बाहागो लादों बेबायदिनो जुदि जोंनि बत ब्र लाइमोनफोराबो इयुन समावहाय बेबायदिनो गावखौ मोनसे गोख्रों बेबायदिनो गेलेगिरि महरै सिनायथि होनानै बेबायदिनो जोंनि जे बर'नि जे जोलुर गेलेनाय बेखौहाय बै मोनसे थाखो थाखोसिम लांनो हायो। बेखौनो आङो जोंनि जे बर' गेलेगिरि बा जोलुर गेलेगिरि बिथांमोननिसिम आसा खा-खालामो आरो।
औ औ थारैनो ओ नोंथाङा ओ जि जोलुर गेलेनायनि सायाव आंनि जि सोंथि बेखौ खोब मोजाङैनो होबाय आरो जानो हागौ आंबो नोंथांनि फिननायखौ ओ एसेब्लाबो होनो नाजादों
औ औ
बे समाव जों जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि बा जोलुर गेलेनायनि सायाव जि बाथ्रा राय ज्लायनाय जि बाथ्रा सावरायनाय बे खौ बेखिनियावनो दोनथसै
औ औ औ नोंथां दोनथनोबा दोन्थनोसै गोजोनायसै औ